अ नोंथां। गोजोन सानजौफु नोंथां।
गोजोन सानजौफु औ नोंनिसिमबो
अ नोंथां
औ
हाय!
मोजाङैनो दंना नोंथां
मोजाङैनो दं औ।
अ दाथ' बोथोराबो नै माइ गायनाय सफैबाय
अ नोंथां
दा हाल सालफ्रा बोरै दङ माइ गायनाय बोथोरनि?
दाथ' ओ जोंनि जायगायाव जेनेबा जागायजेनबायानो नोंथां। दा खोथिया फोनाय मुख खुब औ बयहाबो
औ औ जोंनावबो बिजिनो जानानै दङ। दा ओमफ्राय माइखौथ' गायो आरो जेब्ला गायै गायै हाहां जायो जोंनाथ' बर'फोरना मोनसे नेम दङमोन ना नोंथां जायखौ जों होनो नांगाल जांख्रा नङा होमबा?
औ औ औ औ
दा बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आङो नोंथां
अ नोंथां अ-अ-अ-अ। नांगोल जांख्रानि सोमोन्दै?
औ नांगोल जांख्रानि सोमोन्दै औ दाथ' माथो नोंथां
औ
फ्राबो नांगालखौनो बाहायनायखौ नुनो थांला।
औ औ बेनो जाबाय
जाला ना
औ औ औ
गोदोनि बायदि नांगोल जांख्रायाव हाब्रु फुनलायनाय
औ बे नांगोल जांख्रायानो जाहैबाय ओ जोंना जेनाखि जेनाखि जोंनि जायगायावथ' ना दाथ' ओ बांसिन मान मानसियानो माइ आबादजों सोनारनानै थानाय ना आबादारिफोरा बांसिनानो औ गामि ओनसोलाव बयबो माइ आबाद मावोना आरो जोङो बे ओ जोंनि ओनसोल जे बर'फ्रा जोंनि ओनसोलाव जे बर'फ्रा दा स्पेसियेलि ओ नांगाल जां ख्रा बेखौ फालिनाय जायोना
औ
ओ बेखौ जेनाखि ओ माइआ जेब्लानाखि हाहां हाहां जायो बे समाव फालिनाय जायो ओ दा जोङो गुबैयै जोङो ओ नांगोलजोंनो हालेवनाय जायोना? सिगां समावहाय नांगोलजोंनो हालेवनाय जायोमोन औ ओ बेयो जाहैबाय नांगोल जांख्रा ख्राया औ जोंनि दोरोङारि मोनसे माइ हाहां समाव फालि जानाय मोनसे फोरबो जाय फोरबोखौ ओ जोङो नांगालखौ ओ मान होनानै जोङो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो बेयो माइ आबादजों गाहायै सोमोन्दो गोनां ओ बे नांगाल जांख्रायाव ओ जेनाखि माइखौथ' जोङो गायबाय गिबि जेनाखि खोथिया फोनायनिफ्रायनो जोङो मा नांगोलजों ओ खारायगोरनानै सामार होनानै बर' होनानै फोमोननानै जोङो ओ गायनाय जायो । ओ जा गायै गायै जेब्ला ना खि गायनो हाथारसै जेनाखि हाखौ गासैखौबो गायखांजोबसै बे समावहाय जोबथारनायाव मोनसे ओ फोरबो जायखौ जोङो ओ नांगाल जांख्रा होननानै ना मुं होनाय जादोंना बै सानखालि ओ जोंनि बर'फ्रा ओ बे सानावहाय गावजों गाव हाब्रु फुनलायो जंखायलायो आरो ओ बेखौ माइ हाखालि दिनावहाय फालिनाय जायो आरो बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै ओ ओ जायो बायदिसिना ना? बेदर अमा बेदर ओ हांसो बेदर बायदिसिना संनानै जायो ओंखाम आरो जोङो बे दिनावहाय जेनाखि जोङो माइ गायजेननायनिफ्रायनो गासैबो न'खरनि सोद्रोमा बा ओ जोङो हास'यैयाव गुबुनफोरखौबो हेफाजाब लानांगौ जायो बैफोर सोद्रोमाफोरखौ जोङो ओ बेदर आखाय ओ जौ बायदिसिनाजों जोङो बै दिनखालि फुजिनाय जायो जाहोनाय जा जायो जाहाथे जोङो माइ गायनायाव खस्थ' मोननायफोरखौ बावगारो बेनि थाखाय जोङो मा माइ हानायनि मुङै रंजास्रायो । ओ जाहाथ दो जोंनि जोङो एफा गोबाव खस्थ' खालामबाय नालाय मानि रंजानायबो लानांगोन । बेनि थाखायनो मा ओ बे खौ आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै फुरायै फालिनाय जायो आरो दा नोंथां आंथ' नांगाल जांख्रानि सोमोन्दै एसे से बुंबाय दा नोंथाङा नोंसिनि जायगायाव माबोरै फालिनाय जायो बेखौ एसे खिथादो
दाथ' जोंनियाव बेथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि मोनसे फोरबोआनो होनजाबाय नालाय नोंथां दा जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो माइ गायनायनि हाहां सम जेब्ला दब्लायनै दब्लायथाम सोल' थाहैयो जोबथारनायाव बे समाव फालिनाय जायो गुबैयै ।
औ औ
आरो बुंनो थाङोब्ला दाथ' खमखौनो नुनो थांबाय दानि आथिखाल गोदान मुग गायाव मानो होनो बा दाथ' नांगोलजों हालेवनायखौनो नुनो थांला नालाय
औ औ
खम जालांबाय आरो नोंथां
औ नोंथां
खौ रायलायोब्लाथ' गोबां औ दा जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि नांगोलखौ खौ जोङो मान होयो नङा होमबा । गिबि हाल एवजेन जेननाय खोथिया फोनायनि हालेवजेननाय बिनिफ्राय ला जेननानै माइ हाजासिम नांगोलजों हालेवोमोन ना लाय दा बेखौ मान होनानै मोनसे फोरबो फालियो ना नोंथाङा जेरै दहाय होनलांदों बेबायदिनो बेनिखायनो बिनि मा फोरबोनि मुङाबो नांगोल जांख्रा थानाय बायदि
दा नांगोल जांख्राखौथ' जोंनि जायगायाव फालियोना? खिन्थु औ बे फालिनाया एसे खम जालांनो सानदों ओ नंदों औ । ना नोंथां एसे खम जालांदोंना दा बेखौ जोङो लाखिनायनि बेब'स्था खालामनांगोन जेनाखि बे दोरोंनि जोंनि दोरोङारि गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय ना ओ बेखौ जोङो लाखि थारनांगोन नङा होमबा नोंथां? बेनि थाखाय जोङो बेखौ अराय फालिलांबाय थानांगोन । जोंनि गामियावथ' फा दाथ' फालिनाया फालियो फ्राय बांसिनानो फालियोबावो दासिम बो बेबायदिनो हाब्रु फोनलायो जोब बो फालियो आरो बे नांगाल जांख्रा दिन फैबाथाय जोङो बिराद खुसि मोनो आरो लोगोफोरखौ हाब्रु फुनलायो हाब्रुआव ओ जेन'बा बोख्लाय लायो । ओमफ्राय मानसि बेस हाब्रु खालामजोबो बेबायदिनो बेनि उनाव हाय ज' दैमायाव दुगैयो बायदिसिना जायो खान्थाल जायो दाथ' गरम बोथोर नङा होनबा दुब्लिआव खानथाल जायो ओ थायजौ जायो औ बेबायदिनो जानानै जोङो रंजायो आरो बेबायदिनो न' ओ दुगैनानै जेब्लानाखि माइआ हायो दुगैनानै न' फारसे फैयो । बेनि उनावहाय बयबो गोरोब लायनानै ओ जे ना खि माइ जोबस्रानायनि मुङै लाव खार ओंखाम बायदि ज' जेनेबा न'खरनि सोद्रोमाफोर आरो बै माइ गायनायाव खस्थ' मोनग्राफोर ज' जालायलायो आरो बेबायदिनो मिनि खुसियै थायो । दा जेनाखि ओ ज अ नों
औ नोंथां औ जोंनि ओनसोलावथ' दा जेन'बा बुंनो थाङोब्ला न'खराबो गोदोनि बायदि नंला नालाय दाथ' फिसा न'ख खरसो होनाय जाहैयो दाथ' जोङो माइ गायोबा न'खरनि गोजा गायनो हायानो होन जायो नङा होमबा? जों गुबुनखौ लेंहरथ'नांगौ जाखायो
औ औ औ
दा गुबुनखौ लेंंहरोब्लाबो गोदोनि बायदि गाजा गोमजायै जानायखौ खम नुबाय आरो दा नांगाल जांख्रानि मुङाव । जे गोदो बेबायदि ज' ज' जा लायोमोन न' खरनि आरो माइ गायनो लिंहरनाय गामिनि बेफोरबायदि गोदो जाबायदि ज' ज' जालायो लोंलायोमोन दा जोबोद खम नुलांनो हम हमबाय आरो बुंनो थाङोब्ला न'खरफोराबो दा फिसा न'खर जाजोब्बाय नालाय बिदि ज' न'खर गैला
औ औ
दा ओंखायनो बैफोर नेमफ्राबो लासैनो खमायलांनाय नुगासिनो आरो नोंथां ।
औ नों औ नंनाया
औ दा बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनांगौआथ' जोंनि दायथ'
औ औ दा जोङो बेखौथ' फोथांनानै लाखिथारनांगोन मानोना ओ जेनाखि बे नांगाल जांख्रा बेयो मोनसे ओ बर'जों फालिजानाय मोनसे ओ फोरबो ना जेनाखि जोंनि बर' सुबुंफोरा आबाद जोंनो ओ नांथाबनानै दंथ' बांसिनानो माइ आबादजों आरो जोङो नांगालखौ गोदोनि फ्रायनो बाहायबोनाय हिसाबै बेखौबो जोङो मान होनांगौ जेनाखि बेनो जोंखौ जाहोबोगासिनो नंगौना नङा आरो गोबां आबादारिफोरनो बियो ओ रां खामायनायनि लामा दिन्थिदों ना? गो ओ जेनाखि खरसा जोङो नांगोलजों जेन'बा मोसौजों एवोबा जोङो जोंहा बांद्राय खरसा जायाना नोंथां? जोङो खम खर सायावनो मावनो दांनो हायो आरो मोजां आबादबो जोङो दिहुननो हायो।
औ औ
ना नोंथां? ओ दा बेनि थाखायनो जोङो बे ओ फोरबोखौ फालिलांबाय थानांगौ आङो सानो आरो
औ फालिलांबाय थानांगौ आरो फालिथारनांगोन आरो नोंथां ।
बेबो जोंनि हारिमुआव गोलैयो नङा होमबा? बेबो मोनसे जोंनि हारिमुआव गोलैयो जेनेबा जोंनि बर' हारिखौ बेबो सिनायथि होनो हायो ।
औ औ थां। जोङो बेखौ जेरैखि जायाबाबो फोथांनानै लाखिनांगोन। आरो जों दायथ' खौ गोनां जानांगोन आरो
औ औ
मानो होनोब्ला दाथ' दानि गोदान गोदान जोनोम मोननाय गथ'फ्राथ' नांगोल जांख होनोबा माखौ होनो मोनथिनायनो नङा नङा होमबा नोंथां दा बैफोरनो जोङो दिन्थिलांनो थाखाय जोंथ' बे नेमखौ बानायथारनांगोन।
औ औ औ होमबासो बै इयुन जोलैफ्रा सोलोंनो हागोन ना
औ माइखौ गायनाय हिसाबै जोङो नांगोल दांख्राखौबोथ' खालामथार
औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ
औ
दा जोंहा गुबै दायथ' थआनो जाबाय इयुन जोलैफोरनो खिथालांनाय ना? जेन'बा फोरोंलांनाय औ होनबा जोङो फालिदावोबासो सो इयुन जोलैफ्राबो जोंखौ नुनानै फालिलांगोन नालाय ना?
औ औ नंगौ नोंथां औ बिदिब्ला होनबा दिनै नांगाल जांख्रानि लायरायनाया एसे आवनो जोबथ'बाय नङा होमबा नोंथां?
औ-औ-औ-औ नोंथां-नोंथां उनावहाय सावरायफिनलाय जागोन ना?
औ उनावहाय जोङो सावरायफिननायसै मोजाङै औ। दे नोंथां
दे नोंथां दे। उनाव लोगो मोनगोन दे नोंथां औ दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथां दे दे दे औ